हेल'
दोंना?
औ खोनादों।
औ ओ नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ - औ दानि
औ -औ ओ आं दा नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों ए जे जोङो दाथ' दैजलां बोथोर नङा होमब नोंथां जोङो मा -मा आबाद मावो नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो
उम
औ ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा बुंनो हागोन? जों नामा जों दा दैज्लां बोथोरावहाय मा मा आबाद मावनाय जायो।
अ दैज्लां बोथोरावथ' जोंनि गुबै आबाद होननाय लबानो जों माइनि आबादखौ मावनाय जायो। मोजां गुबगैयो औा बेखौबो गायो ओमफ्राय। खोथिया बानायो गायो बेनावा मेसें बोथोराव जों हायो आरो माइखौ हानानै बेनि उनावहाय जोंखौ दिन्थि फोरजों बा उवालफोरजों सौनानै उनाव जों माइरं बानना जायो ना?
औ बे औ बे माइ खौहाय बोरैहाय गायो एसे बुंनो हागोन ना नोंथाङा मा - मा खालामनानै जेनेबा बोरैहाय खैथा फैयो बोरैहाय बेहाय गायनाय जायो
औ खोथिया फोनायखौथ' आङो बुंनोसै बिदिबा एसे औ। जों सिगांग्रो खोथिया खोनाय बोथोराथ' दा थांबाय नामा थांग'बाय। ओरैनो बे दैज्लां बोथोर मोननायनि सिगाङावनो फोनाय जायो जेब्ला बोथोरा गुदुं जायोना बे टाइमाव बे समावहा गोबां गुदुं जायो।
जेब्ला जोङो मा खालामो दुब्लिखौ जाय जों दुब्लि फोथारावहा जोङो खोथियाखौ फोगोन गिबियावनो जों बेखौ मोनहोनानै लायो आरो सैसे एवनानै हालेवग्रोना लायो मोसौ जों एवो औ मोजाङै जों नांगोल बिदि बाहायनानै जोंगालि बेफोर बा हायनानै जोङो मोजांङै एवनानै फोमोनना लायो उनावहा आरो ओ दै सारना लायो दै सारनायनि उनावहा आरो मोजाङै जोङो एवनानै हाखौ मोनहोजोबो आरो दैजों मोजाङै ओमफ्राय बेनि उनाव बिनि सिगाङावनो जों बे जाय सानखालि जों खोथियाखौ फोगोन बे खोथियानि फोनायनि सिगाङावहा जों माइखौ बस्थासेसो बा बेसेबां बिबांनि एसेबां नांगौ नोंथांनो बेबायदि बिबांनि जोङो माइखौ जोङो फुख्रिफ्राव सोमना दोनो नङाबा बिलो नङाबा जिखुनु दैआव सोमना दोननांगौ आरो ना बस्थाजों औ बस्तावहा स्थाआव थानाय माइखौ ओमफ्राय बिनि उनावहा साननै सानथामसो उनावहा बियो गाजा बे गाजोलि होनना बुङो गाजा ओंखारनाय औ बेबादि खारबोयो आरो बियो ओमफ्राय बेनि उनाव बेखौ जोङो खादाफ्राव लाना बा खिरखाफ्राव लानानै जों बेखौ सारना होयो आरो खोथियाथिलियाव ओ सारना होनायनि उनाव हा मोजांङै जों बेखौ जेवराफोर दुमनानै मोजां दोना गारबो उम जाहाथे आ मोसौ बा मैसो जिखुनु बोरमाफ्रा हाब फैनो हाया जाथों होननानै ओमफ्राय उनाव जों बेनि लासैनो साननै सानथाम ओ सप्तासेसो उनावहा बियो एसे गोजौ जाबोनो हमो बेनियावदि जिबा सान बा नैजि सानावहा बियो मोजां गोजौ जायो आरो गोजौ ओमफ्राय बिदिनो नैजिबा सानसोआव जों बेखौ फुनानै आरो दस्रा जायगायावहा जोङो मोजां हाखौ ओ मोनफ्लेहोना लानाय हालेवना‌ नानै मोनफ्लेहोना लानाय बा दैजों मोनफ्ले होना लानाय बेबादि जायगायावहा जोंङो बेखौ गा गायस्लायहैयो आरोना बे माइ गायनायावहा गोबां रोखोमनि ओ सुबुंफोरा बा मानसिफोरा हेफाजाब होयो जेरै ओ जोंहा आइजो माहारिफ्रा बिथांमोना ओ मालाबा खोथियाबो फुयो बिथांमोना आरो माइ गायनायावथ' बि थांमोनानो बांसिन गायो ओ आइजोफ्रानो आइजोफोर बा सिख्लाफोर बिदि आरो ओमफ्राय हाल एवनायफोरखौ हौवाफ्रा एवो ओमफ्राय आलि दाननाय होनना बुङो खदालजों आलि दानोना बे आलि दाननाय आलि खोनाय बेफोरखौ हौवाफ्रा मावो बेबायदि आरो मालाबा हिनजाव मानसिफोरखौ मावनाय नुयो नाथाय जोबोद खम आरो बेफोर खामानिया बांसिनानो हौवा मानसिफोरनि आरोना
औ ओ बिदिनो औ बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ दा माइनि अनगायैबो दैज्लां बोथोरावहाय मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथां
औ माइनि अनगायै जोंनि ओनसोलाव दा नै ओ दैज्लां बोथोरावहा जोंहा आबाद दं आरो जो रै ओ मैगं -थाइगंनि आबाद मावनाय जायो दा ओरैनो सांनि बे मो खुन्था गायनानै औवानि सां बानायनानै जों बे मैगं गायहोनाया जेरै ओ सबाय बिमा खौ गायो खांख्रिखला नङाबा जिंखा फोलो फोरला औ थाइबें आरो बे बायदिनो बानलु गायो दा बानलु सिब्रुआ जोबोद मोजां जायो दा बायदि बोथोराव गरम बोथ
अ
औ माखासे मानसिफोरखौ जों बेदिबो नुदोंखि बानलु सिब्र'निबो बागान बानायोरा आबाद मावो जोबोद ओरैनोथ' बानलु सिं रख खौ न'खर मोनसेयाव ओ फांसे फांनैल' गायनाय जायोना बेनो जोबोद थायो नङा होमबा औ बेबायदिनो औ बेबायदिनो ओ बानलु सिब्रनिबो आबाद मावनायखौ नुदों दा बायदि बोथोरावनो मावो जेरावहा बांद्राय दै थाया आरो ना
औ
नाव दै थायि फोथारफोरावहा दुब्लि फोथाराव मावनायखौ नुनो मोनदों आरो जों दाबायदि ओनसो बोथोरावनो बानलु सिब्र'नि बानलु सिब्र'आथ' मोजां ओ बायदिसिना जायगाफ्रावहा बानलु सिब्रुखौ फानहरनाय जायो आरो बेबायद दिनो बानलु सिब्रनिफ्राय आदसारफोर बानायनाय जायो नङा होमबा औ औ बिदिबा नोंथाङा फोरमायदो ओ मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव दैज्लां बोथोरावबो आरो मेसें बोथोराव फिथाइ -सामथाइफोरनिबो मावो नामा
औ नोंथां औ जोंनि ओनसोलाव बहाय दाथ' ओ दैज्लां बोथ थोराव जों गोबां सुबुङानो माइनि आबाद मावनाय जायो ख मावह ज लाव बिदिनो भिन्दि लेस्रा खुमब्रा आरो बिदि गोबां गोबां फान्थावफोरनि ओ आबाद मावनाय जायो आरो दैज्लांनि बानलु जों बेखौ मावनाय जायो आरो नों थां ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दा ओ आथिखालावहाय टेक्टरजों बांसिन एव ना मोसौजों बांसिन एवनाय जायो आबाद मावनाय समाव?
दाथ' बांसिन बुरजा बुरजा जुदि ओ आबादखौ मावोबा अब्लाथ' थे क्टरजोंनो मावनाय जायो आरो हालेवनाय जायो नाथाय एसे खम बि बांनि हमना ला दब्लाइसे दोब्लाइनै मावगोन अब्लानियाथ बे मसौ जों हा हालेवनायखौ नुनो मोन आरो एसे खम
नंगौ
नाथाय आथिखालाव बांसिनानो ट्रेक्टरजोंसो एवखायो बा ट्रेक्टरजोंनो लागायजोबो दाना मोसौ हालेवनाय मोसौखौ नुनो थांला गामिफ्राव। आथिखालाव मोसौ मोसौ गायल'सै फिसियो मानसिफ्रा बांसिन दाना गाइखेरनि थाखाय बेबायदि औ फान्थावनि आबादबो मावो फान्थावा मोजां ओ फान्थाव फिसा दंना बे गुल गुल ओ फान्थाव गुफुर थायोना गल गल बेफोरनि आबाद मावनाय नुनो मोनदों आरो मानोना बेयो बाजारावहा बेसेन गोसाना बेसेनक्ष मोजां दा जोंथ' जों बाजाराव मालाबा बायना थांबा बेखौ ओ केजियावनो द'जि रां स्निजि रां बिदि बुङो बे फान्थाव फिसाफोरखौ फुल बेफोर मोजां आरो मोजां औ दे बुंलाय बिदिबा
औ जोंनिया बिदिनो दा उफुरा खेथि फोरबो मावनानै जोंङो बिदिनो गोबांओ रांबो आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां ओ जोंङो नांगौखिनिखौ औ जोंङो नांगौ खिनिखौ न'आवबो मावनानै जोंङो जानो हायो आरो बिदिनो रां खरसाफोरखौबो जोंङोओ मैगं थाइ थाइगं फाननानैनो जोंङो न'खरखौ सालायनो हानाय जायो आरो। ओ आरो नोंथां मोननिथिं जाय ओनसोलथिंजाय थास'नि आबादफोर मावनाय जायोना जाया नोंथां?
औ नंगौ थारुनबिलाय थास' थास' गायो ओ दाबायदि बोथोर बोथोराव गायो ओमफ्राय आरो माब्लाबा आ थाब बिरबादनि बोथोरनि एफा मोजां जाया नामा नाथाय गोजां बोथोरावसो गायनायखौ नुयो आरो थास' थारुननि आबादखौ ओमफ्राय गोजां बोथोर थाव गायनानै जावो जावनानै थास' बेदर ओंखारो थारुन बे थारुनखौ बाजारफ्राव फानो आरो थारनाथ' जोबोद गोथाव नोंथां। ना जों जोबो गोथाव मोनना लायो आङ आरोना बेखौ जानो औ नाफोरजों बेबायदि आरो आरो बेबायदिनो बे था गान्दाखौ सिनायोना नोंथाङा? था गान्दा होनना बुंङो लै औ बे था गान्दायाबो गोजां बोथोरावनो ओंखारोना बांसिन मालाबा मालाबा दाबो ओंखारो। जोबोर गोथाव जायो बेबो अमा बेदरखौ जों जानो था गान्दा औ गिदिर जायो। औ जोबोद गोथाव बेयो एकदम ओ गोथाव आरोना जोबोद गोथाव जायो। था गान्दाया बेफोरबायदि आरो हाग्रानि था नंगौ
औ आरो बिदिनो जोंहा माइ गायखांनानै जेब्ला माइखौ जोङो हाखांगोन अब्लाथायनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माइखौ माजोंहाय बांसिन नानाय जायो नोंथाङा आथिखालाव
हानायखौ होनदों नोंथांङा
औ हानानै नानायखौ होनदों नोंथां।
अ बेथ' जोंनिया बे मेसििनफोर ओखखारबाय ट्रेक्टरजों बेफोरजोंनो खामो मारन होनाय मारना होनाय बा मारन होनाय होनना बुङो जों
औ औ
औ बेखौ गासैबो बे ट्रेक्टरजोंोंनो खालामनाय जायो गोदोथ' मारन होनाय होनबा मोसौजोंनो एेवोमोन म मोसौजोंसो हैयोमोन गोदो जों जिगाब माबाखौ बुस्रिना लायोमोन ना माइखौ बे बुस्रिखां खालामनानैबो आरो थालाङोमोन नालाय माइआ एसे एनै बेखौ जों आरो मोसौजों मारना होयोमोन आरोोना मारोन ओरैनो सिथ्लायावहा जों माखा खालामामोमोन सिथ्लायावहा मोसौखौ गिदिं होबाय थायो आरो जों उनथिंनिफ्राय होलांबाय थायो मोसौआ थाबायबाय थानांगौ आरो ना थाबायबाय थानांगौ ों आं गोसोआव दं आं गोदो उन्दैयावहााय गोबांार मारान होनो मोनदों आरो बेबायदि मोसौजों औ मोसौआ जालांबायबो थायो खिलांबायबो थायो
औ गोदोहाय बिदिनो गोबां न'खर न'खर मोसौ हारि दंमोन नालाय बिदिनो मोसौ जनो आबाद मावनाय जायोन आरो आथिखालावहाय दा मोसौखौबो नुनो मोनबांला बिदिनो खम जाहोलांबाय नालाय न'खराव बिदिनो मासे एबा मानैलस ो मोसौ लाखिनाय जायो आथिखाल आथिखालावहाय गोदोहाय बिदिनो न'खर न'खर गोबां मोसौ हालि नुनो मोनोमोन बेनिखायनो न'खराव आबाद एसे एनै मैगं थाइगं गायनो थाखायब्लाबो मोसौजोंनो हालेवनानै गायनाय जायोमोन आरो
नंगौ
औ बिदिब्ला नोंथां
औ नंगौ बियोब्ला जोंहा समाज जाबाय नोंथां एसे दोनलायनोसै बिदिबा दे औ
औ दे नोंथां औ